औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों ओ नोंथांनाव ओ फन हर नायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे गोनां ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ।
अब्ला जों गुबै आयदायाव फैनोसै आयदायानो जाहैबाय नोंथां माने जोंनि बर' समाजाव एबा बर' हारि एबा सुबुं माहारिनि गेजेराव औवानि बाहायनाय औवानि बाहायनानै होनो ब्ला जों गोबां माने बुंनानै फोजोबनो हाया।
नोंंगौ।
खौ जों ओ बैसमनिफ्रायनो औवानि जोंनि बर' हारियाव औवानि आइजें आइलाफोरखौ माबोरै बानायबोदोंमोन एबा औवाखौ मा मा बेसाद बुस्थुफोराव बाहायनाय जायो नोंथाङा बे औवानि बाहायनाय खौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ हागोन एसे फोरमायनाय आं जा मोनथिगौ बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होनोसै नङा होमबा नोंथां? ओ औ आइ जो गोदोनि समाव जोंनि ओ बर' सुबुं समाजाव औवानि बाहायनाय होनोब्ला जों माखासे औवाजोंनो
औ
आइजें आइला बानायनानै न'खराव गोनां जानाय बेसादफोरखौ जों बानायनानै थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नङा होनबा नोंथां ओ गिबिसिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर ओ सुबुं समाजाव बा जोंनि ओ गोदोनिफ्राय जा जों आबाद मावबोनाय माइ आबाद नङा होमबा बे माइ आबादखौ जोङो साफा खालामनानै जानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो सान्द्रि संग्राय बायदिसिना ओ आगजुफोरखौ बेसादफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो हेबनानै दिरुननायखौ आरो दिहुननानै बेजोंनो जोङो साफा खालामनाय जाबोनाय जों नुनो मोनदों नङा नोंथां मानो होनबा गोदोनि समाव थ' बेबायदि आरो दानि जुगनि बायदि जोङो मिसिन मिलावफोराव होनानै जे साफा खालामनानै लाबो बेबायदि गैयामोन नङा होनबा नोंथां दा गोदो औ गोदोनि समाव माखासे गामि ओनसोलफोराव गोदोनि बोराय बुरि ओ बोरायफोर नङाब्ला गोदोनि एसे सेंग्रा जाफुनाय ओ गथ'साफोर बिसोरबो माने आइजें आयला दानो गोरोंखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन। नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव बांसिन बयबो न'खर न'खरैनो माने सान्द्रि संग्राय ओ बेफोर हेबनो गोरोङा साफा नङा साफा थानायखौ जों नुबोदोंमोन आरो नोंथां दा औ आरो आइजें आइला होनोबा नोंथां बेनोसै आरो जोंनि बर'नि गुबै बाहायजानाय औवानि गुबै बाहायजानाय आइजें आइलाफ्रानो जाहैबाय सान्द्रि संग्राय ओ जेखाइ खबायाइ बायदि रोखोमनि आरो दा जेखाइ ओंखार गुबै जाहोना जादों जों बर'फोरा गोदोनि समनिफ्रायनो माने दैयाव ना हमनानै जाबोनायखौ जों नुबोनो मोन्दोंमोन नङा होनबा नोंथां दा बै नाखौ बोरै हमलायखो नोंथां दा बेबायदि दिनो जेनेबा जोंनि बर'फोरा जेखायखौ दिहुननानै जेखायखौ बानायनानै माने बेजोंनो ना गुरनानै ना हमनानै जानायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां दा आरो औ औवानि बाहायनायाथ' गोबां रोखोम जों बुंनानै बुंस'नो हाया नङा होमबा नोंथां आरो औ औवा खौ जोङो बारि बागानफोर खालामनायावबो जोङो बेरा होनाय हिसाबै जों बाहायो औवाजोंनो जोङो न'खफोरखौबो लुनो हायो दा औवाया जोंनि थाखाय थाखाय माने मोनसे एंगारथाव हायि ओ बेसाद आरो जानानै फैबाय आरो नङा होमबा नोंथां? औ दा ओमफ्राय रांखान्थियारि बिथिङाव होननानै बुङोबा जों गोदोनि जा बोराय बुरै बा गोदोनि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने माखासे थाखा फैसा न'खर सुंनायावबो जे आइजें आयला बानायनानै फाननानैनो बेजोंनो न'खरखौ सोलिबोनायखौ जोङो नुनानै फैदों आरोखि नोंथां। ओ गोदोनि समाव बिदिनो जेखाय बानायनानै खबाय बानायनानै सानद्रि बानायनानै माने बाजाराव लांनानै बेखौनो फाननानै माने बिदिनो थाव संख्रि फानलु बायनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों आ नोंथां नाथाय ओ गोदोनि समाव जे आथिखालाव जे जेनेबा दारिमिनारि खारखाना जेनेबा जों औवानि बानायनाय ओ दारिमिनारिखौनो बुङो जेनेबा जों जा जायगायाव जोङो जेखाइ खबाय बानायनाय नुयो बै बै जायगायाव जोङो जेखाइ खबायखौल' गोबां बिबांनि बानायनाय नुयो नाथाय गोदोनि समाव औ गोदोनि समाव नाथाय सोरबा सुबुङा जेखाइ खबाइ बानायनानै जेबा न'खराव गोनां जायोब्ला अब्ला माखासे सुबुंखौ जों ओरैबायदिबो नुबोदों नोंथां खोनाबोदों माने नाम बयबो सम जायोब्लानो माने न'नि औवाफोरखौ दाननानै माने जेखाइ बानायब्रबनानै खबाय बानायब्रबनानै माने बाजाराव फाननानै थाव गैया गैया बैफोरखौ बायनानै लाबोनानै जाफैनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां बांसिनानो ओ बुंनो थाङोबा जोंनि औवाया गोबां ओ बिबाङै जोंखौ मदद होदों आरोखि आइजें आयला बानायनायाव नोंथां।
नंगौ।
ओ आं नोंथांनियाव सोंथि खालामनो सान्दों नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने बेबायदिनो आइजें आइला बानायनानै जोंने न'खरारि रां सुं थानायखौ नोंथाङा नुबोनो मोनदों नामा?
नुबोदों नोंथां नुबोदों नितसय माने जों औवानि बाहायनाय होनोब्ला माने औवाया जोंनि थाखाय संसार जानायनि बेलायाव जोबोद माने बेसेन गोसा बुस्थु होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
गु ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव माने ओ गुजि जौखोन्दोआनो जोंनि अ औवाखौ बाहायनायखौ नुयो आरो।
नंगौ थारैनो नोंथां।
ओ जायखौ जों बै समनिफ्रायनो गोदोनि समनिफ्रायनो माने औवाखौ गावनि बारिनि खनासे जायगाफोराव जों गायनानै लायोमोन। जेन'बा जों नांगौ सम दोरो दहाय नोंथाङा बुङलाड़िया बिदि नां नांब्रबगौ जाब्लानो बे औवाखौ जों बाहायनो हानाय बायदि आरो नोंथां।
औ नंगौथारै नोंथां।
जों गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबोदों माने गोदोहायथ' जेरै ओ हस्पिटालनो नार्सनो खाथियावहाय बेबायदि ओ हस्पिटालफोर गैयामोना नोंथां ओ बिनिखाय औ बिनि खायनो माने बै समाव जेब्ला सासे आइजोआ गथ' जोनोम होयो बै गथ' जोनोम जानायनो जाय नारि होननानै बुङा नोंथां। बै नारि नारिखौ हास'नोबो बै औवाखौहाय ओ बाहायनाय जायोमोन होननानै जों माने खोनानो मोनबोदों आरो नों थां औ माने बुंनो थाङोब्ला जों औवाखौहाय माने जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जेरै थैनाय सोरबा ओ सोरनिबा न'खराव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बे न'खरावबो माने जोंनि औवानि गोनांथिया जोबोद इम्परटेन्ट माने जेरै जों बै गोथैखौ बै गोथैसालिसिम बानगारलांनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथिया गोबां दं जेरै जायखौ जों बाथि होननानै बुङोना नों नोंथां माने औ बैफोरखौ जों औवाखौनो बाहायनायखौ नुयो आरो नों थां औ आरो बेजों लोगोसे जेरै जोंनि औवानि बाहायनाय आइजें -आइला जेरै नोंथाङा ओ निसय मोजां बाथ्राखौनो बुंलांदों। जोंहा दिनै संसार जानोब्ला जोंहा गंसे न'खराव जेरै सान्द्रि संग्राय ओ बेफोरनि आगजुआ जोबोद गोनांथि आरो नोंथां। माने बेफोर गैयाब्लानो जोंहा संसार संसार जानायनि बेलायाव माबा मोनसे गैया नामा गैया नामा बेखौ जों साननानै लानो हायो आरो नों थां औ नोंथां। आरो बेजों लोगोसे ओ सानद्रै -सानदांगा जायखौ जों माखासे आबादफोर मावोब्ला बेसर सालिनाय आरो माखासे बे मैहुर खालामनानै मोनबोनाय माखासे बेदर जाग्रा बुस्थुफोर मोनबोयोब्ला बेखौ बै सानदांगा फोराव लामनानै दोननो थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो नों थां माने औ आरो बाहाय ओ नुनो मोनबावो जों माने बै समावहाय जोंहा जेरै सौखि फारलें ओ बेफोर बायदि गैयामोन ओ उन्दुनो थाखाय जों बै औवाफोर निनो फेवल जिर जिरना नै खाथि जिरनानै जे जायखौ बुङो जों दाहारा। होनोना नोंथां औ बै दाहारा फोरखौहाय हेबनानै जों बेयावसो उन्दुयोमोन माने नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
बै समाव थाखा फैसा रां-खावरिनि गोनांथिया जोबोदमोन नालाय। गैयामोन माने माने बैफोरखौ ओ माखासे जाय हेबनो गोरों बिथांमोना गाव गावसिनि न'खरखौ सालायनो थाखाय खुंनो थाखाय माखासे खाथिनि गलायाव बबेबा हाथाय बाजाराव माने बेफोरखौ फाननाय खौबो नुयोमोन आरो नोंथां माने आरो दासिमाव बो नुयो नोंथां ओ माखासे जोंनि जायगा खाथि खाथियावनो एबा न' सेर फोरावनो जों ओ नायोब्ला नुनो मोनो जेरै ओ बै ना साग्रा सेन बुङोना नोंथां बै औ सेन फोरखौहाय दायो गंफायावनो माने बाजौ राङाव हाय फाननायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
माने आथिखाल बिथिङाव बेफोर ओ औवा नि एबा औवाजों बानायनाय आइ जें आइला फोरा जोबोद बेसेन गोसासै माने। जायखौ जों नुनो थांलिया ओ आरो नुनांगौ ब्लाबो नायनांगौ ब्लाबो आथिखाल बिथिङाव मा जासै माने बबेबा ओ मेला बबेबा फेस्टिभेल बबेबा मोनसे ओ दिन्थिफुंसालि फोरावसो माने बै गारबोनाय जे औवानि आइजें-आयला बानायनाय बै आगजु फोरखौ माने जों बै फोरावसो नायनो गोनां जासै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ औ। दा जोङो बुं औ बुंनो हायो नङा होमबा नों नोंथां जेनेबा जोङो दा आथिखाल मुगायाव आइजें आइला नायनानैनो जोंनि न'खरखौ जों ओ सलायलांनो हानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो नङा होमबा नों
नंगौ नोंगौ।
मानो होनबा आथिखाल मुगायावथ' बयबो सुबुं फोरानो बेबायदि आइजें आयलानि आगजुफोर खौ बानायनो रोङिखौ जों दा नुसै नङा हमबा नोंथां दा बेखायनो माखासे जों फैबाय था नाय इयुन जोलैनि गथ'सा फोरखौ बा इयुन जोलैनि सुबुं फोरखौ जोङो माने माखासे गामि ओनोल बा माबा मोनसे ओ टाउन सहरावबो जों आइजें आयला बानायनायनि मोनसे सोलोंथाइ ओ थावनि खुलियोबा मोजां जागोन होननानै आं सानादों नोंथां।
नं
मानो होनबा आथिखालाव जोङो नुयो माने आइजें आइलायनायनि बेसेना गोबां जाबाय नङा होमबा दा आरो गोदोनि समाव जा बायदि आइजें आयला बानायोन सान्द्रि खबाइ जेखाय बेफोरनि महराबो आथिखाल जों जुगाव नुनो मोन माने मडेल बेनि स्ट्राकसारफोराबो माखासे सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा मा नोंथां। माने गोबां गोदान गोदान रो खोमै बानायनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां। स' जों बैफोरबायदि ओ आइजें आयला बानायनायनि सायाव जुदि बिददा सोलोंथाइ होनो हायोब्ला अब्ला जोङो फैगौ इयुन जोलैनि सुबुंफोरखौबो माने बेफोरनि आन बानायनायखौ जों अराय लाखिलांनो हागोन आरो बेजोंनो जों न'खर खुंलांनो हागोन होननानै जों माने बिथांमोननो जोङो सोलोंथाइ होनाया गोनां नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ अ नोंथां बिदिब्ला जोंहा ओ सावरायनायनि आयदाया ओ समाबो जानानै फैबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन नामा नोंथां। नोंथांनिसिम
नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे।